खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
ओ दायो मा खालामदों नोंथाङा?
दङ ओरैनो जिरायनानै।
उम फ्रिबा
औ फ्रियानो।
फ्रिबा जोंहा मोननैसो आं मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिक सायाव एसे रायज्लायनोसै सं ओरैनो ओंख्रि संनायफोर नों मा ओंख्रि संनो रोङो ओमफ्राय नारजि अमानि सायाव सावरायग्रोनोसै आरो जों ना।
औ औ जायो।
नारजि अमा होनना बुङोब्लाथ' बेयो जोंनि बर'नि मोनसे गोदोनिफ्रायनो जों बर' बर'फोरा मा जाबाय थानाय मोनसे मुं गोनां ओंख्रि आरो बेना। दा गोदोनि समाव थ' गोदोनि समावथ' मा जों बर'फ्राल' जायोमोन बे नारजि अमा होननाय ओंख्रिखौ आरो दा ओ दानि दिनावथ' मा जों जों बर'आल' नंला ट्राइबेल हिसाबै जों बर'आ बांसिन जायोमोन आरो बे नारजि अमा ओंख्रिखौ दा दानि दिनावथ' मा असमियाफ्राबो गोबां जानो हमबायसै आरो संनायफोरखौ बिसोरो जों बर'फोरनिफ्राय नुनानै सोलोंबाय। दा बे नारजि अमा खौ नार्जि अमाखौ मा बायदि स सङो मा नारजिखौ मानिफ्राय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
हम
औ जोङो गिबियावनो ओ ओ नारजिखौ होनोब्ला जोङो फाथो मैगं। खौहाय ओ बेगर ओ बेगर लानानै जोङो फोग्रोनांगौ जायो हाल एवनानै बा खदालजों जावग्लिनानैबाबो जायो। ओ बिनि उनावहाय। जोङो फाथोखौ जेब्ला फोनानै होगोन अब्ला जो बिदिनो फ्रन्द्र दिन बा बिस दिनसोनि उनावहाय जोङ बेखौहाय एसे गोरलै गोरलै खिलिबोयोबा जा जायोबा बेखौ फाजिबो एवनानै जायो। जाग्रो आरो फार्स्टआवनो ओ जेब्ला बे फाथोआ बिफाङा एसे रागोन अब्ला गोरलै गोरलै खि ओ बिजौ खिलिबोनायखौ जोङो खेबस'नानै बा बेफोरबायदिनो दाननानै नैहाय जोङो ओ बिलाइखौहाय फोरानना लाग्रोयो सान्दुङावहाय। अ बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे फाथोआ सानथाम सानब्रैनि ओ फोराननाया रानगोन अब्ला जोङो बेखौहाय ओ बस्थायाव बा माबा मोनसेयावहाय जोङो खाथुमना दोनगोन बा ओ सोनानै दोनगोन आरो जाहाथे बियो ओ जेबो गाज्रि ओ जायि बादिनो ओ बिनि उनावहाय जोङो फाथो मैगंखौ होनोब्ला ओ नारजि दोलो जानायबो होनो बेखौहाय जोङो फार्टआवनो नारजि खौ जोङो फोरानना लानाय नारजिखौहाय जोङो सोमग्रोना लायो आरो एसे जाहाथे बे बारा गोखा जाया आरो बिनि जि एसे माबा सरि गोसोम खालार ओं आरो बियो ओ एसे खारथों होननानै बिनि उनावहाय जोङो ओ अमा बेदर बा अमा बिबौखौ जोङो आङो अमा बिबु जानानै मोजां मोनो नालाय आङो अमा बिबुजोंनो बांसिन सङो मेजेम होब फानांगौ जाहैयो आरो बेयावहाय ओ जोङो बेदरखौहाय एवना लाग्रोनानै थाव सेरनानै पियास बानलु सामब्राम गुफुर नों जि मस्ला मस्लि जायो बेखौहाय होनानै बेखौ बेदरखौ फोमोननानै रेडि खालामना लाग्रोनांगौ। ओ बिनि उनावहाय आङो बेदरखौ ओ रेडि खालामनायनि उनावहाय बै नारजिखौहाय मोजांनो सुनानैहाय आं बेखौहाय ओ थौ थौ फिसायाव बा सारायावहाय रुग्रोनानै लागोन आरोना जाहाथे खारै एसे होनानै इसे बेनि उनावहाय जोङो बेै खारैया जि खारै होनानै होयोब्ला एसे गेब्लेयो बेखौहाय जोङो सागंजों सानानै होयो आरो जाहाथे बियो एसे बांसिन गेब्लेेजोबथों होनना नै बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला नारजिया जायो अब्ला जोङो बेदरखौ होनानै होयो
औ
ओ बिनि उनावहाय जोङो बेफोरबायदिनो खांनोसैयाव ओ मस्लाफोर हो जायो अब्ला गोथावसिन जायो आरो आरो ओ जोंनि ओनसोलाव आरो आङो आरो मोनसेबाव बेफोरबायदिनो संनानै जाबावो ओ बेफोरबायदिनो बेदरजों बा ना गोरानजों ओ नारजिखौहाय साराय गुदुङावबा ओ थाखोन ओंखाम संनाय थाखोनफोरावहाय जोङो होनानै लायोबा एसे स्रेम स्रेम जायोबा बेखौ सिग्लिनानै लानानै बिनि उनावहाय ओ आङो ना गोरानजों बिदै फुदुंना लोङो आरो बेफोरबायदिनो ओ ना गोरानखौ आङो एसे थाव सेरनानै बा पियास बानलु होनानै एसे मोजां एवना लाग्रोनानै ओ जि नारजि ओ सिग्लिनानै लादोंमोन ओ दोखो दोखोनो बेखौहाय होनानै होयो आरो
औ औ
ओ बेफोरबायदिनो नारजिखौहाय आङो संनानै जायो आरो बिनि उनावहाय गो दोनि आबै आबौआहाय जे खोनानो मोनदों ओ जि अमा बिबु ओ रुखोनदा ओ बे दैयाव बा बिदैयावनो गोदो नारजि होनानै बिदै फुदुंना लोंना जानायबो खोनानो मोनोमोन आरो आजि-आजिखालिथ' बे फोर दानि गोदान मुगायावहाय बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनला आरो
हम
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि संना जानाय जायो नामा नोंथां
औ जायो दा दा नार्जि अमा होनना बुङोब्ला जों बर'फ्रा गासैबो गोथाव गासिनिबो थाखाय गोथाव ओंख्रि आरो नार्जि अमाया नङा होमबा खोनाबानो बयबो जानो लुुबैयो आरोना खि अमा होनना बुंबा दा बे नारजि अमाखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि सङो आरो दा नारजि अमाखौथ' संनो आंबो रोंगौ आंबो सङो मानो ना नारजि अमाखौ आंबो संनानै जाफेरबाय दा आं संनायाथ' मोननै स्टाइलाव सङो आरो आं नार्जि अमाखौ दा नों बुंनाय जेरैबायदि बुंदों आं नारजि अमाखौ बेबायदि मोनसे सङो आरो मोनसेखौ मा नारजि दोलोखौबो आं बिदिनो सङो माने ओ मा होनो बे ओ नों ओंखाम दाखोन बाबायावबा होनानै सारायाव माबानानै गुदुं खालामनानै बेखौ सिफ्लेनानै ओ अमाखौ मोजां थाव मस्ला ओ होनानै एवफ्रामना लानानै जियाव बेदरा जिखुनु नांगौ बेखौ होनानै बानलु थाव मस्ला बायदिसिना होनानै एवनानै बेवहाय मोजां नांगौ रोखोमनि एवनानै दै होनानै एसे गोदौ होबाय गोदौ होनानै बे नारजिखौ सिफ्लेनानै होबाय आरो बेखौबो आङो मा बेखौ ओरैनो नारजि खफ' हिसाबैबो जानो हायो ओमफाय बेखौनो आरो मा नार्जि दोलोबो खालामनानै जानो हायो आरो नोंथा नार्जि खफ' जानाय होनना बुङोब्ला नार्जि खम होनानै आरो आं बिदिबो जायो ओमफ्राय आङो ओमफ्राय बिदिनो आरो नारजिखौ दोलोबो संनानै जायोमोन नारजिखौ बुरजा हाबानो नारजि दोलो जाहैबाय नालाय ना बिदि आरो ओमफाय ओरैनो आलुफोरजोंबो मोजां मोनो आङो बिदैफोर जानो नारजिखौ आरो आं बिराद गोथाव आंनि थाखाय नारजिया आंनि थाखाय फेभरेट आरो ओ नोंथाङा नोंथाङा आरो मा मा ओंख्रि संनो रोंगौ ओरैनो एसे मुंदांखा मुं गोनांफोर ओंख्रि जेरै अनला सबाइ साम' बेफोरखौ संनो रोंजोबगौना नोंथां
औ रोंगौ नोंथां
दा होमबा नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ मायदि सङो एसे खोन्थाना होलाय आंनो
औ ओ थारैनो जोङो अनला ओंख्रि होनोबा जोङो आङो अनलाखौहाय फार्स्टआवनो ओ देग्रो अन गुन्दै ओ माइरंखौहाय आङो ओ सोमग्रोना लानानै माइरङा एसे जुदि रानोब्ला आङो बेखौहाय ओ उवाल गाहेनाव बा मा जिखुनु मोनसेयावहाय देना लानानै बेयो जेब्ला मोज जां देखांनाय देखांगोन अब्ला आङो बेदर बा ओ बेदरजोंनो‌ बां सिन जानाय जायो दाउ बेदर जोंनो
उम
दिनो बेदरखौ मोजां एवग्रोना लानानै ओ पियास बानलु संख्रि होनानै बेफोरबायदिनो मोजां एसे दै होनानै फोमोनना लाग्रोनानै ओ एसे दै बुरजा होखानोसै बेयावनो बेयाव होनानै बिनि उनावहाय ओ बै नार ओ सरि अनलाखौहाय जि अनला देना लादोंमोन बेखौ दै एसे होनानै आङो मोननै रोखोमनि सङो दै एस से होनानै बेखौहाय दै गुसु होनानै एसे ओ बेखौहाय मोजांनो लगायना लानानैहाय बेखौ आङो होयो बिनि उनावहाय एरबाय थानांगौ जायो जाहाथे बे अनला होनाया लदा खाया बा सिङाव खामहोयिनि अनला होखांनाय लोगो लो गो बेखौहाय एसे एरबाय थानांगौ जाहैयो आरो ओ बेफोरबायदिनो होना नै ओ आरो खांनोसैयाव मोनबाथाय जोङो ओ जेब्ला दुन्दियानि सम अब्ला दु दिया एसे होस जायो बिनि उनावहाय जुदि दुन्दियाफोर गैयाब आङो गंगार दुन्दिया फोरबो होयो आरो
औ दा होनबा औ दे बुंलाय नोंथां
अ आं बांद्राय मस्ला होनानै बांद्राय संना जानाय जायो आरो नोंथां
औ दा अनला आरो नारजि ओंख्रिफोरावथ' आरो मस्लाखौ बारा बाहायनायानो जाखाया बांद्राय मस्लाबो बेफोर ओंख्रिया मा थावखायाबो आरोना दा दा जोंहा मा होनो नोंजों नोंथांजों ओ नारजि अमा आरो अनला ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै जों गोबां रायलायगोन नोंथाङा माबायदि सङो नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थाबाय दा जोंहा आरो मा होनो समाबो जानानै फैबाय नोंथां होमबा जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसैना
औ औ नोंथां थारैनो
औ दे होमबा